औ खोनादोंना नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
दा दङ बिदिनो।
औ
दा जोंना थपिकआ जाहैबा फ्राय गोदोनि आरो आथिखालनि मुगानि सोलायनाय आरोना गामिनि बागै औ दा आंनो सोंगोरनोसै नोंथांनाव
औ
दा गोदोनि आरो दानि संसार जानाङा संसा सार जानायाव माने नोंथांनि ओनसो सोलाव माबायदि सोलायनाय नुबोदों। बेखौ एसे फोरमायलाय
उम जेनेबा गोदोनिफाय जेनेबा रायजो जानाय आरो दानि रायजो जानायनि ओ जेनेबा सोलायनाय आरो जेनेबा गामिनि आरो जोंनि गामिनि औ आं फोरमायनोसै जेनेबा गोदो जोंनि गामियाव जेनेबा सोलोंथाइनि हार आरो बिदिनो न बांनि जेनेबा रां रुफानि माखासे ओ अबस्थायाव जेनेबा गोग्लैसोनानै दङमोन जेराव जोंनि गामि एरियाव जेनेबा बिदिनो बांसिनानो जेनेबा सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा बिदिनो जोंहा ओ गामिनि माखासे ओ मा होनो इखौ जेनेबा सुबुंफोरा जेनेबा सोलोंथाइ लानायाव बारा गोसो होआमोन जायनि जाहोनाव जेराव जोङो सोलोंथाइनिबो बारा बेफोरबायदिनो ओ नलेजबो गैयामोन माने गियान गैयामोन ओ स्कुल फरायसालिफोराबो जोंना खाथियाव गैयामोन गोजान गोजानाव इदिनो गामि दरसे दरनै इदिनो गोजान ओ लामा हान्थिनांगौ जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय दा बेफोरनि जाहोनाव जोंहा माखा से ओ गामिनि गागि जेनेबा सुबुंफोरा ओ बेफोराव एसे सोलोंथाइ लानायाव एसे खस्थ मोननायनि जाउनाव सोलोंथाइखौ लानो हायाखै आरो बिदिनो बांसिन लादों होनोब्लाबो ओ जि थाखोसिम जि गु थाखोसे बेफोरखौ लानायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो आरो जोंहा बेफोराव जोंहा गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायाबो गोरलै बाथ्रा नङामोन जेरै जोङो रां रुफानि सायावबो साननो थाङोब्ला जोंहा एथबां मानि गैयामोनखौनो बुंजायो जेनेबा गोदो आरो जोंहा मावनाय दांनायफोरावहाय ओ बांसिन गोसो होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो दा गोदोनि समनिफ्राय दासिमाव जेनेबा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननिथिं माबोरै माबोरैहाय बिनि गामिनियाव माबोरै सोलायनाय फैगो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
जोंथ' दा आं बिराद गो बां फारागथि मोनो आरो दानि आरो गोदोनिजों। मानो होनबा गोदो गोदाय बिराद खस्थ मस्थयै जिउ खुंनो गोनां जायोमोन।
उम्म
मा गोदो गोदाय मा होनो मोब्लिब गोहोआनो गैयामोन कारेन्टनि बेबस्थायानो। गोदो मा होनो बाथ थि बिदिनो लाइट इदिनो बाथिफोरजोंसो केरासिनजोंसो जोंङो बेखौ सुनानै जोंङो मा होनो मोनायावहायो थांनानै थानांगौमोन आरो बेफोरजों जोङो खामानि मावनांगौमोन। आरो दानि जुगावथ' कारेन्ट फैबाय। बिराद देबलपनिफाय देबलप जाबोबाय। बेबायदिनो आरो दानि जुग गाव बिराद माने हान-हान्था मेलानियाबो गोरलै जाबाय हान्था मेलानि राहायाबो गोदो मा होनो जों गामियाव साइकेल गंसेयानो सोरनिबा गामियाव गंसे बिदिनो साफा सानै मानसियाल थाजायोमोन आरो। दानि जुगाव नायोबा गासिबो नख खरफ्राव गारि मथर नुनो मोनो बिदिनो बयनिबो नखराव हान्थामेला राहाखौ नुनो मोनो आरो थानायखौ गोदोनि बायदि बबेबा मोनसे जायगायाव जायगानिफ्राय जों जायगायाव थांनो हान्थिनांगौबा जों सोरबा साइकेल गैयैफ्रा थाबायनै थांनांगौ गोनां जायोमोन गोबां गोलाव गोलाव लामाखौ जोङो आथिंङै हान्थिलांनांगौ जायोमोन आरो दा आथिखालावथ' गोबां बिनि सोलायनाय नुदों आरो जों मानो होनोबा गोदोनि बायदि जों थाबायनो थांला बबावबा साइकेलजों थांला खालि माने गारि मथर आरो। गारि मथरनि अनजिमाया बां जाबाय आरो जों गामियावबो दा गोदोनिजों दानिजों नायोबा आरो गोदो गोदाय नों बुंनायाबो जादों मा होनो गोदो गोदाय नोंनि बुंनाया माथो सोलों थायनि हारादो खम मारमोन आरो मानो होनबा गोदो सोलोंथाइ मोनैनि जायग मोनैनि जाउनाव गोबां मा होनो जोंनि सुबुंफोरा मा होनो गाहाय थाखोआव गाहाय थाखो जानानै दं आरो। गामिफ्राव सोलोंथाइ जाय मोना बेयो दानि जुगावथ जेबो हान्थिनोनो हाखाया। ससे लामाखौनो सोलोंथाइ मोनो मान बिनि जाउनावनो आरो गोदोनिजों दानिजों बिराद फाराग आरो बिदिनो गोदो जानाय लोंनायाबो बिराद आलदामोन आरो दानि जुगाव जानाय लोंनाया एसे माबा जाबाय आरो मा होनो गोदो मैगं थाइगंफ्राबो गोबां मा होनो मोजांमोन आरो मुलि होयै बिदिनो बेलेग रासायनारि हासार हाय होयै बेफोरबायदि मैगं थाइगं जों मोनजायोमोन दानि जुगाव आरो बेबायदि मैगं मोनजाला आरो जों सोब मोनफ्रोमबो मैगंङानो माने मुलि होनाय गोजा। गासिबो सान नै सान थामनि सान नै सान थामावनो जों मैगं मोननो हायो मैगंनि मा होनो जाग्राफोरखौ गोदो मास मोनसे सप्तासेनि उनावसो जों मा होनो मोनसे फुलि फोबा बिनिफ्राय जों फिथाइखौ मोनोमोन दा आथिखालाव मा होनो सान्नै सान्थाम एबा बिदिनो सानब्रै सानबानि उनावसो जों बे उनावनो जों मा होनो बिदिनो जानायखौ जों मोन्नो हायो आरो जा फुलि फुलि फोदों बेफोरनिफ्राय बिराद गोख्रैनो मा होनो थायैखौ थायहोनानै बे जों मोनजानो एबा फाननो हानायनि बेबस्थाखौ नुनो मोन्दों आरो। आरो गोबां माबायानो बिदिनो मेडिसिन होनायनि जाउनाव जोङो बेमार आजार जानो गोनां जादों आरो सोब मानसियानो बेफोरो जाबाय बिनि दा बिगियाननि मुवा सोलिना दं आरो आथिखालाव गोदोथ बेफोरखौ मोन्थियामोन ना। अबावबा सोलोंथाय मोनैनि जाउनाव बेफोरखौ मोन्थिनो हायियाव मा होनो दिहुन्नो हायियाव गोदो माने थासारिया गोदोनि थासारिया बिराद जुदामोन आरो जों दा आथिखाल खालनि आरो गोदोनिखौ नायोमोन नायनो सानोब्ला गोदोहायो बिदि बिदिनो गोबां मानसिफ्रानो मा होनो आरो गोदो थाखा फैसानि सायाव सोनारामोन ओ गावजों गाव मा होनो हाथाय बाजारफ्रावबो सोलाय सोल'नि गेजेरजोंनो सो सोनारोमोन आरो मा होनो नोंनाव माइरं दोनबा बैनाव मैगं दं बिदिनो सोलाय सोल'नि गेजेरजोंसो मा होनो फान्नो जोंनि रायजोखौ जानायै नुनो मोन्दोंमोन आरो ओ उम। आथिखालाव आरो रां गैयाबानो जारला आथि-आथिखालाव सोब बो खामानिजोंनो रांजोंनो बाहायथि खालामनानै जों गावबागाव आदारखौ सुफुंनाय जायो आरो।
औ।
बेखिनि दा नोंथांनि बायदिब्ला गोदोहायो बोरै मा होनो सुबुंफ्रा गावजों गाव गोरोबलायना थायोमोन आरो दानि आथिखालाव सुबुंफ्रा बोरै गावजों गाव गोरोबलायनाय थानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि बायदिब्ला?
दा जेनेबा गोदोथ जोंहा खामानि दामानि मावनायफोरबो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोबां ज' मावलायनायखौ जों नुयोमोन आरो जेनेबा बिदिनो गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो हाजिर बुजा मावनाय बायदिसिना थाखा फैसानि बारा लेनदेन गैयामोन।
उम।
दानि मुगायावथ जोंहा नायनो थाङोब्ला मोनसे खामानि मावनोब्ला जोंहा रावखौबो सावरि बादालि बेफोरबायदि ओ मावनायखौ नु जोहा नुनो थांला जेराव जोङो गोदो ओ बिदिनो जोंहा जमा जमायै जेनेबा फुख्रि जावनाय ओ बिदिनो न' लुनाय बिदिनो जोंहा आरो बायदि जेनेबा खामानि मावनाय बेफोरावहाय माइ हानाय बिदिनो रोगानाय मारा होनाय बायदिफोराव जोङो जमा जमायै जेनेबा थाखा फैसा रांखावरिनि ओ बेवहाय जेबो माबा गैयालासिनो जोङो जमा जमा मावलायनायखौ जों नुयोमोन। नाथाय दानि जुगावथ' जोङा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जेनेबा दसे समब्लाबो जोंहा बेनो रांखावरिनि गोनांथि जायो आरो जेनेबा हाजिरा जेनेबा जोङो बिनो रां ओ रां नाबा बिनि रांनि सोलायै माबा मोनसेबाबो जों हरथारनांगोन दा गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो जमा जमायै ओ बन लायनायनि सावरि जायोमोन। बिदिनो उखुमु लाबोनाय बिदिनो आरो गोबां बायदि रोखोमनि जोङो खामानि मावलायलायनायखौ जों नुयोमोन आरो दा जेनबा बा जोङो बेफोरनि सायाव ओ माखासे जोंहा ओ गोबां सोलायनाय नु उम सोलायनायखौ जों नुबोबाय जोंहा जोंनि गामिनि जेनेबा आबहावाखौ बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा गोबां ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय जेनेबा लामा सामायाबो जोंना सोलायनाय फैबाय गोदोथ' जोंहा ओ लामा सामाफोराबो बारा बेफोरबायदि थिग नङामोन जेनेब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव लामा सामाफ्राबो गोबोदनो जेनेबा बिराद हाख'र हाला ओ दङ'मोन आरो दानि समावथ' जोंहा बेखौहाय ओ माखासे बेयाव अन्थाइ बाला गारनानै बा पाक्कानि माखासे ओ बेफोरबादि सुबिदा फैबाय दा बेफोराव जोंहा ओ गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोयो दा जोंहा लेखा फरायनायनि हाराबो जोंना ओ गामियाव जोबोद बांबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जिहेथु गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा ओ जेनेबा नाइन्टि पारसेन्टखौनो जोंङा ओ जौगाबोनायखौ जोङो सोलायनायखौ जों मोन नुनो मोनबोबाय आरो दा बेफोरबायदिनो माखासे जोंङा ओ दिनै खामानि दामानि मावनायफोरावबो ओ आजिखालि ओ जमा जमा मावनायखौ जों नुनो मोनला जेनेबा औ हारसिं हाला बेफोरबायदिनो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा समाबोथ' जाबायानोसै जेनेबा नोंथांजों जेनेबा ओ बेसेबांखिनि नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय जेनेबा गोजोननाय थाबाय आरो आरो जेनेबा जोङो बेबो ओ मा होनो गामिनि गोदोनि जोङो बा गामिनि आबहावाखौ जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव माबोरै सोलायबोखो बेनि सायाव जोङो माखासे गोबां खोथा सावरायनानै जोङो जेनेबा ओ नों मिथियैखौ जेनेबा आं मिथिबाय आं फोरमायनानै होबाय आरो आं नों मिथियैखौ आं फोरमायनानै होबाय आरो आं मिथियिखौ नों फोरमायनानै होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो
दे होमबा बिदिबालाय ना
औ